ना
हेलौ खोनादोंना हेलौ हेलौ खोनादो ना खोनायाखै खोनादों खोनादों
दासो खोनादो
ओं खोनाबाय
अ आं जों दसे समाव रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन दे
औ मा खालामदों
ओरैनो दंथ'यो दा जिरायनानै औ
बहाबाथ थांदोंमोन नामाददिनो
इ एसे माबा वाकॅआउट खालामनो थांदोंमोन फिल्डआवहाय ह
सानफ्रोमबो थाङो नामा
औ
मानि थाखाय ओ मानि नि थाखाय प्रेक्टिस खालामदों ओरैनो फिजि
आङो
फिद
आंनि जि हेल्थनि थाखाय थांदों
अ
औ
रानिं खालामग्रा
औ ओ नोंथांनाव आं मोनसे ओ सोंनि जे उम मानसि आ देहाया जेनेबा नों देहाखौ फिट लाखिनो थाखाय बा नोङो मा खालामबा मोजां जागोन देहानि थाखाय लोमजाया साजाया बेमार आजार जायैनि माबा मोनसे अरकाउटनि बागै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
आं खोन्थालांसै अब्ला
ओं
औ
फुङावहाय ओ एसे थाबाय थाबायबाबो जायो बारु
औ
फैनानैबो नोङो एसे थाबायबाबो एसे गोबाव थाबाय नांगोन आधा घन्टा एकघन्टास फुंङावनो सिख फाननानै आरो रानिंबो खालामनो हायो लासै लासै जगिं खालामनो हायो
औ
आरो इजों लोगोसे जानाय लोंनायखौबो इसे मोजाङै खालामनांगोन ओरैनोथ इदि अ खालामबाल देहाखौ मोजाङै लाखिनो हाया नालाय
औ
ओ जानाय लोंनायखौबो मोजाङै खालामनांगोन आरो जानला मेनला बायहेरनि बुस्थु जालाबाय थाबाथ जोंनि देहाया मोजां जाया नालाय
औ
आरो ओ होम बेलासियावबो इभिनिं टाइमावबो एसे ओरैनो अक खालामजायो आरो रानिं खालामनो गोसो गैयाबा
औ ओम
जानायानो मेन आरो जानाय आरो अर्कआउट बेनो मेन आरो जोंनि देहानि थाखाय
दायो ओमबा जोङो ओ-ओ जेनेबा गावनि ओमो ओ फिजिक। केलखो जेनेबा मोदोमखो फिट जेनेबा बेमार-आजार जायिनि थाखाय जोङो ओ माबायदि खायद'जानाङा जेनेबा जे जोंनि देहायावहाय। गेस्टिक बायदिसिना जायोना। बिफोरनि थाखाय माबायदि बुस्थुखौ एभयड। खालामनांगो जोंनो नों इसे खिन्थानो हागोन नामा?
ओ गेस्टिक जायिनि। थाखाय जोङो मेइन माबायानो जाबाय पेकेटनि बुस्थु आरो पास्टफुड आरो। बेखो दम। गारथारनांगौ आरो। ओमफ्राय हटेलफोराव। ओमफाय रुटिफोरखौ जाजायो। दो परता। फोरखो सा ओ सामसा बोरैफोरखो जानायखो एभयड खालामनांगौ आरो। ओमफ्राय न'आवबो बां। ओमफ्राय थावनि बुस्थु जानाङा। थाव होनानै ओंख्रिफोर। संना जानाङा बांद्राय। बांसिन बइल। जानांगोन आरो। बइल जाबानो गेस्टिकनि। समयसाया जोबो आरो।
औ।
ओमफाय आरो जिकुनु। ओ। माने मानसिनि जे आजिखालिथु बुहुद ओ फिटनेसनि थाखाय एबा देहानि थाखाय। बुहुद जिम थाङो ओमफायो देहायाव बुहुद। प्रब्लेम जाबाय बेफोरनि बागै एसे खोन्थानो हागोन ना? मा-मानि थाखायबा इदि ओ ओम जिमा मोजांसिन ना ओरैनो फिल्डाव थांनाया मोजांसिन जायो अबे मोनसेया मोजां?
अ ओरैनोथ फिल्डावहाय नों रानिं खालामनाया मोजां। फिल्डावहाय प्रेकटिस खालामनाया मोजां। जिमावबो मोजां खिन्थु जिमावहाय बां। ओमफ्राय इदि ओ वाइटफोर बांद्राय थिखोनाया मोजां नङा आरो। जिमावबो बेलेग बेलेग अरकाब थायो नालाय। फिसा जानायनि।
औ।
ओ गिदिर-गिदिर मा होनो वाइट बांद्राय वाइट गोनां माबाफोरखौ थिखोनाङा आरो दाम बेलफोरखौ।
औ
बांसिन मोजाङानो फिल्डाव थांनायानो आरो वाकिं खालामनाय, रानिं खालामनाय। बेनो मोजां आरो बांसिन जिमावबो मोजाङानो अब्लाबो बेस्टआ माने फिल्डाव थांनाया आरो ग्राउन्डावहाय नों खारनाया आरो मेन मोजांसिनानो जादों इउगा आरो इउगायानो साबसिन हेल्टनि थाखाय
आं इउगाखोहाय बबे समाव खालामबा मोजांसिन जायो जेनेबा बेलासियावबो खालामो नालाय ओंखायनो अबे स माव खालामबा मोजांसिन जायो मानसि नि थाखाय खोन्थानो हागोन ना
औ इउगाखो मरनिंयावहाय खालामबा मोजांसिन आरो मरनिंआव खालामो सब वरखाउदानो माने मरनिंआवहाय खालामनो हाबा मोजां आरो दुर टाइमनि आंखालावसो मानसिफोरा खालामा नालाय मरनिंआव इभिनिंफोराव बांसिन खालामो ओ नों थाइम दिरुननानै मरनिंआवहाय वार्कआउट खालामनो हाबा बिराद मोजां आरो देहानि थाखाय
औ
बांसिन बेनिफिट दं आरो मरनिंयाव वर्काउट खालामनाया।
औ
नोंलाय बेसे गोबाव जाखो? बिदि प्रेक्टिस खालामनाया।
आङो दायो इदिनो मा होनो थाङो जइेन जायो आरो थाफिनो आरो
औ
हेलौ खोनादोंना उम इदिनो थाङो मालाबा खामानि थाबा आरो दोनथ'नाय जायो। बेस्थ' जानानै एहाय एसे गारलाय आरो थाफिनलाय इदि जाबाय थायो आरो उम।
रेगुलारथ' थांनो हाया जाहैबाय खामानिबो थायो नालाय औ ए दिनो माबा आरो गेमफोर गेलेयो नामा‌ नों माबाफोर
बेफोरबायदिथ' गेमथ' आं जेबो लाथ'नाय जायाखै ओरैनो दा फिटनेसनि थाखायल' माबाबाय दं आरो।
औ औ उम उम सिगांफोर इन्टारभिउ फोर होदोमोन नामा?
इन्टारभिउआवलाय एसे दा नांथाबना दंथ'यो होनायालाय ओमफायो होमबाबो इमान माबा जाथ' वाखै आरो। आङो दा फिटनेसनि थाखाय खालामबाय दं आरो उम।
मोजाङानो।
उम नोंथाङा ओ जिखुनि ओ दा आजिखालि थ' बुहुत इन्टारभिउ होयो ना? बे इन्टारभिउ होनायावहाय अ' खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
ओ आजिखालिथ' बुहुत मानसि दाइ इन्टारभिउ होयोना ओमफाय बे इन्टारभिउ होनायावहाय आह जेनेबा जोंहा आर्मि, पुलिस आरो बे खारनायावहाय जोंहाथ' प्रेक्टिसनि रेगुलार प्रेक्टिसनि गोनांथि जायोना फायो बे गोनांथियावहाय मा बायदि ओह जेनेबा खार खारनायानो होन बारनायानो होन लं जाम्पानो होन बेफोरखौ माबायदि एसे खालामबा माने इमप्रुभ जासिनो खोन्थानो हागोन नामा स
औ, औ औ औ ओ फार्स आवनो नोङो गावनि मोनसे सिडिउल बानायना लानांगोन आरो। दिनै मा खालामगोन गाबोन मा खालामगोन बेखौ नों सिडिउल खालामना लाग्रो नांगोन आरो हमना ला नों दिनै समबारावहाय नोङो लं रानिं खालामबा गाबोनो बेलेग खालामनांगोन लेग पावार बा रेपिटेसन मारिनांगोन फर हानद्रेद, टु हानद्रेद बिनि बेलेग बेलेक खालामबाय थानांगोन आरो। ब्लेक पावारफोरबो खालामनांगोन फिटनिबो प्रेक्टिस खालामनांगोन। माने ओ सप्तासेयाव नोङो स ओ सामफ्रामबो बेलेक बेलेक खालामनांगोन आरो बिदि नोंना ओ स्पिड फोरा एसे मोजांखाबा नों डाइरेक्ट डेपुटेसनफोरखौ बांसिन मारिनो हायो आरो सर्ट रानिं खालामनो हायो बांसिन ओमफ्राय जुदि बिदिनो वेट बुरजा वेट बाराबाथ' मानसिफोरा बारा खारनो हाया नालाय। फास्टआवनो नोङो वेट खौ खमायना लाग्रोनांगोन लं लं रानिं खालाम खालाम सानफ्रामबो फाइभ किल'मिटार हायोबा टेन किल'मिटार खारनांगौ आरो हायाबाथ' आरो किल'मिटार टेन किल'मिटार आरो बिदि खारबाय थानांगोन वेट खमायनो थाखाय आरो जानायखौबो मेन जगिं खालामनांगोन इसे
औ
आरो लं जाम्पबोथ' थायो नालाय लं जाम्पनि थाखायबो एसे सर्ट रानिं खालामनांगोन हानद्रेद मिट मिटार सिक्सटि मिटार थार्टि मिटार बिदि खालामनांगोन आरो लेग पावार खालामनांगोन।
उम
सिडउल खालामथारनांगौ आरो मेन माने नोंनाव सिडउल थाबाथाय माने मोजांयानो।
ओ नोंथाङा ओ बिदि खोन्थानाय हिसाबै माबा ओ मोनसे बिफोर गेम गेलेयो खोमा आंनि आन्दासाव।
गेलेनायालाय गेलेयो आङो स्टेट प्लेयार आरो एसेबां मोजाङै मिथिया आंबो रानिं फोरनि बागै आं माने। एथलेटिक्सआव दं आरो ओमफ्राय आंनि इभेन्टआहाय। थ्रयिं आरो। थ्रयिंनिसो नालाय आङो माने राननिं रानिंफोरनि बागै एसे बेसेबां मोजां मिथिया। जिखिनि मिन्थियो बेखौ बुंदों आरो। ओफ्राय आङो। आंबो माने थांनाय बोसोरावहाय आं आंबो इन्टारभिउ होदोंमोन नालाय आसाम पुलिसनि बेनिखायनो एसे मिथिनानै खोनन्थादों आरो आं नोंनो
औ औ जि खुनो मोनसे इखोनो खोनन्थानाय जाबाय आरो ओम मोजाङानो। ओ मो मोजाङानो जाय जायखौ जाय मानसिया जायखौ मोनो ओ इखौसो ओ मो थियो नालाय जेनेबा जाय मोन मोनुफेराखै बेखौथ' बहा मिथिनो नङा होमबा?
औ औ औ।
अब्ला नोङो मोनबेसे मेडेल मोननो हा खो
मेडलाथ' आं मोनबाय बुहुत बारा मोनबाया स्टेट लेभेलावल' आरो बांसिन माने आङो नेसनेलनि थाखाय दिनैसिम माने मोजाङै प्रेक्टिस खालामनाय जाया नालाय। दा ओरै फारसे इन्टारभिउबो होयो ओमफ्राय थ्रयिंनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनो मोना बेवहाय माने आङो नेसनेल लेभेलाव थांनो हायाखै आरो स्टेट लेभेलनियाथ' दङ देला बुरजायानो दङ एसे
औ अब्ला नोंथाङा अ नोंथाङा एसेब्ला बो माने ओ दा फिटनेसनि थाखाय एबा रानिंफोरनि थाखाय एसेबाबो जोंहा माने ओ मिथिनायनि बुस्थुआ दं आरो मिथियो आरो ओ
एसे एनै मिथियो आरो
औ ओं
नोंथाङाबो मिथिगोन नोंबो थांबाय थादों नालाय लासै लासैनो रोंलांसिगोन आरो रोङिखो सोंबानो जाबाय सोरनावबा औ औ रोङिखौ मिथियैखो सोंनांगौ
औ - औ
जोङो ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय एसे ग्राउन्डआव ओंखारलांनाया मोजां नालाय गावनि देहानि थाखाय ओरैनो न'आव जिरायना थाबाय थाबाथ' बेमार आजारा थाबनो नारसिनो नालाय बिदिनो एसे बाहेराव ओंखारलांनांगौ आरो रानिं खालामाबाबो अकिं खालामनांगौ गौ बुकिं खालामनायाबो मोजां मोजां नालाय
ओ